औ
औ खोनादोंना नों औ नै आङो जिरायगासिनो दं नोंथां।
आंबो जिरायगासिनो दं।
औ
जोंना दिनैनि टपिकआ मामोनलाय?
ओ जोङो दिनि जोङो आबादनि सायाव एसे औ रायज्लायनोसै नामा दिनै? टपिकखौ
औ औ नोंसोरनिथिं सावरायनोसै औ नोंसोरनिथिं मा मा मा मा आबाद मावनाय जायो?
हो जोंनिथिं जोंनिथिं आबादा जाहैबाय जोंनि माइ आबाद।
औ बेनिफ्राय आरो मा
आरो फाथो फाथो आबाद खालामो।
औ
आरो माखासे ओनसोलाव जों जुखामफोरनि आबाद खालामनाय जायो दा दैज्लांनि समाव।
औ
जोंनिया गांसो हाग्रा होनोना? बेखौबो जोंनि आबाद खांनाय जायो।
औ
बेफोर आबादखौ जोंनि दैज्लां बोथोर आव मावो। आरो मैगं थाइगंनि बेला होनोबा जोंनिया जोंनियाव दङ ओ जिखा मोनो आरो जोंनियाव भेन्दि दं। आरो होनोब्लाथाय
मैथा खुमब्रा नङा होमबा बहल
औ आरो माखासे मावबावो। जेरैहाय नै ओ थासबो थासनि आबादबो जोंनाव खालामो इदि जायगा लायै जायगा आरो औ
नों आरो नोंसिनिखै माइखौ बोरै मावनाय जायो जेनेबा
औ जोंनि माइ आबादखौ ना?
औ फारसेनिफ्राय एसे बुजायना होनो हागोन नामा?
औ एसे बुजायनो हागोन नोंथां नोंथाङा खोनासंलांदों अब्ला
औ
जोंनिया माइ आबादखौ मावहोनोब्लाथाय जेथिया जोंनि बैसागो दानजोबनायनि उननिफ्रायनो जोंनाव एसे खोथिया फोनाय होननाय लाहार फाहार खालामलाङो बेनिफ्राय ओ जेथो आसार दानानिफ्रायनो खोथिया फोनायखो जागायलाङो। बेनिफ्राय आरो खोथिया बोखांनायनि उनाव जेरैहाय माइ गायो
औ
बेफोरबायदियैनो माइ माइ गाय खांनायनि उनावनो
उ जोंनिथिंबो बेबायदिनो आरो जोंनि जोंबो गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो।
औ
बेफोरबायदि थारुन आरो दाथ गोदान आबाद फैदो जोंनिथिं उ ओ बांसिनानो दा गोरान खेथि माने जेराव दै बारा गैया बेफोरबायदि हायाव
औ
स्ट्रबेरि आरो ड्रागन फ्रुइट
औ
आरो तरमुस मावनाय जायो आरो
तरमुस औ जोंनियावबो नोंथां ओं बिदि जेरै माइ गायखांनायनि उनाव बिदिनो ओ सोन दोननाय हाफोराव जोंनिया बेसर, सबाय ओ जेरैहाय सबाय, सिबिं बिदिखौ माने एद फानसे दिखांनाय जायो आरो। जिथिया औ सोन दोननाय हायाव माइ गायखांनायनि उनावसो जायो बेयो। औ फादोर आसि दिननिफ्राय जागायलाङो आरो बिदिया औ
आबादि आबादारिफोरा बेफोरबायदि आबाद मावनानै माबाफोर मुलाम्फा मोनो नामा?
औ जोंनियाव बांसिनानो फ्राय सोनारो जोंनियाव माइ आबादनिफ्राय जों सोनारनाय बांसिन नुनो मोनो।
औ ओमफाय नोंसिनि नोंसिनिखै माइ आबादाव ओ बिगासेयाव बेसेसो माइ मोनो बायदि खै मन मोनो?
औ जोंनियाव माने बेयो माने जायगा लानानै जायो माने ओ जेयावहाय हाया दहला बेहाय जोंनियाव बांसिन माइ आबाद जानाय नुनो मोनो। दहला हायाव निया फ्राय ओ बे से बिगायाव जोंनिया ओ जि आरो जिबा बिदिखौ मोननो हायो आरोना। ओमफाय जोंनिया आरो बोरि हा दङो। बेहाय हास्राव हा बायदि बेफोराव ओ औ थाम ब्रै बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायो आरो बांसिनानो फ्राय बबेबा माइखौ बांसिनानो जों दैखांनो हाया जाहैयो मा आरो बोथोरजोंबो गोबां गोरोबनाय दं। माने बोथोरजों बोथ थोराबो गोरोबहोनांगोन अब्लासो जोङो आबादखौ साबसिन दैखांनो हागोन आरो।
बिगासेयावथ' थाम ब्रै मुनल' मोनो।
औ बिराद लस सै औ बिराद जोंनिया बिदियावनो माखासे आबादखौ माइ आबादखौ नागारनानै बेहायनो ओ आलदा मैगं थाइगंनि
औ
आबाद खामनाय जायो बिदिनो
औ ओ दाथ' नै दैलां बोथोरबो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
मा मा माइ गायनाय जायो?
जोंनियाव दैज्लां बोथोराव गायो जोंनि माइ स सालि माइबो ओ माइसालि माइ गाय औ ओमफाय जोसा माइब्राबो गायो आरो रनजित गायो, बायसमति, आसु, परिमल, बेफोरबायदि बायदि बायदि औ माइ गायनाय जायो औ।
दाथ' नै आमथिसुवाबो सफैसिगोन नङा होम
औ नंगौ नोंथां।
थिसुवा जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनिथिंबो माइ गायनाया जागायसिगोन।
औ आम नोंथांमोन औ नोंथांमोननियाव आम थिसुवानि सिगाङाव माइ गायनाय जाया नामा?
जायो ओ बांसिन औ। माने आमथिसुवानि सिगां बांद्रायानो ओ बांसिनानो गाया मानो होनब्ला आमथिसुवानि सिगां ओ दै जाया माने जोंनि थिङाव बांद्राय। दै एसे माने खम जायो बेनिखायनो गायनाय जाया आरोना। बांसिनानो आमथिसु सुवानि उनावसो गायो। माने खोथियाफोरखौ थिग खालामना लाग्रोजोबो माने।
औ नंगौ।
औ बेनि उनावसो लास सैनो आमथिसुवा जोब्बा जोबखांबासो बांसिनानो गायो आरो दा बांसिनानो फोमोनखाना दोनजोबबाय हा
औ नंगौ नोंथांमोननि थिं ओ हाल-हालेवनाया माबायदि रोखोमनि हालेवनाय जायो? नांगोलजों हालेवना ना मोसौ बिदि नांगोल मोसौ बिदि फा ओ खालामना हालेवो? लागायना हालेवो ना टेक्टरजों हालेवो? हेल' नोंथां। नोंथांनिखो खोनायाखै।
जोंनि ओ बांसिनानो दा टेक्टरजोंनो हालौनाय नुसै। सा मानो होन अब्ला दानि जुगावथ मोसौ जोबोर खमसै नङा होमबा आरो माने मोसौजों बुरजा आबाद मावनो हाया खम समाव मोसौजों मावोब्ला गोबां सम लायो आरो बेनिखायनो ट्रेक्टरजों मावनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
आरो नोंसिनिथिं माइ गायनायखौ नआवनो गायोना हाजिराफोर लानानै
औ जोंनियाव जोंनि ओनसोलनि माइ गायनायफोरा माखासे हा बुरजाफोरा जाहैबाय बेहाय माखासे मानसिफोर लानानै गायनाय जायो आरो आथिखालावथ सावरि मोनला बेहायनो रांजोंनो रां होनानैनो माने गायनाय जायो आरो गायहोयो मानसिफोर औ आइजो मानसिफोरखौ बिदिनो लानानै माइखौ दुब्लियाव औ गायनाय जायो
नोंसिनि फैयोबा आइजोफोरखौ लानानै माइ गायनाय जायो बेखौ सानसे थायाव बेसेसो लायो बिसोरनि
बिसोरो माने औ से बिघायाव सा आइजोफोरखौ लानाय जायो साथाम बा साब्रै बिदि औ सा साथाम साब्रै बिदिहाय लायो माने ओ हा बुरजा फोमोननो हायोब्लाथाय बुरजा मानसि लायो आरो बेदि
बिसोरनि सानसेयाव राङा बेसेसो जायो
राङा जोंनियाव जाहैबाय बिसोरनिया लायो नैजौ बाजि थामजौ बिदि आरोना ओमफ्राय थामजौ बाजि बेफोरबायदि आरो
गोबां
औ गोबां गोबां औ गोबां गोबांनो दा माने जायगा लायै जायगा बे माने गामि मोनसेयाव गामि आलादा आलादा बिदिहाय गायनाय जायो बिदिहाय गायो माने रांखौ आरो
औ गोदोनि दिनावथ बेफोरखौ नुनो थाखाय
नुनो थाङा औ
गोदोनि दिनाव बांसिन जोङो सावरि नुयोमोन नङा
औ सावरिमोन गोदोनि औ
नखरसेनि माने ज ज लोगो नांनानै सासे सोरबा सासेनाव गायग्रोबाय बेनि उनाव नेक्स्ट बेस जोंहानाव गायबाय आरो नेक्स्ट ओ उनाव गुबुन सासेनाव गायबाय बिदि गायनाय गायलायनाय जायोमोन आरो ना
औ बिदि गायोमोन नंगौ नोंथां सिगांनि समाव।
दाथ' गोदोनि ओ गोदोनि आबाद मावनायजों दानि आबाद मावनायजोंथ' गुबुन
गोबां फारागि दं नंगौ नंगौ नोंथां।
अब्ला दिनैनि थ
औ औ जागोन नोंथां दे। लाखिथ